हेलौ
औ खोनादोंबा नोंथांङा
खोनादों खोनादों आवाज साया मोजांयै फैदोंदे मोजांङानो बिदिनोसै आरो बिदि लासै लासै सोलिगासिनो गोस गोसो हरदोंमोनलां ओरैनो माबा माबि बारि रायलायनो थाखाय
औ औ।
दा नोंनाबो गासिबो मोजां ना नोंथांना।
मोजांयानो मा खालामगोन मा थागोन मोनोना बिदिनो मालाबा दिन फोरावहाय
औ बेबो मा खालामगोन मा खालामा सानो बिदिनो बेरायथिं लाबाय थायो आरो ओरैनो नामा। न' रुमाव न'आवनो जिरायना थायो नोंनि न'आवहाय। बिदिनो उन्दुग लांना थायो नङा होनबा
औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा।
ओंखामखौथ' जायाखैमोनलै जानो सानदोंमोन ओमफ्राय आं बावना थाबाय आं माबा माबि खालामगासनो मोनाखै। खामानिनि थाखाय दां जाहैगोन आरोना। औ नोंथाङ जाखांबाय।
आंबो जाथ'वाखै।
ए मांखो जानो सांदों दोनलाय।
आङो माने। फान्थावखौनो संसै नामा सान्दों फान्थाव आलु
ए जाजायो औ फान्थाव आलु नोंथाङा दिनै खारनो फैगोन नामा।
इभिनिं वाक।
अ
औ थांनोथ' सानदोंलै।
फै माबायावायो ब्रै बाजि। बाजियाव बै ब्रै बा बाजियाव।
मा बाजियाव आरो ना थांजायो। उ माने देहानि थाखाय मोजां ना खारनो नांगौ जों। आरो माने बेलासेफोराव औ। माने सिगाङावबा आङो। माने गेलेखायोमोन बेलासि। से बेलासेै नाथाय आं दामानि गेलेनोबो थांनाय जायाखै।
आस्सा थांनाय जायाखै ना।
माने लोगो फोर बांद्राय गैथ'वा माने मोनसे टिमानो जाया बेनिखायनो आङो थां।
औ आंबो मा खारैग्रा जालाय। गोदो माने सानबासो। नाथाय गेजेरावहाय एगजाम आंनि फरिखाफोर फैना फैना होबायना। बेनि थाखाय लाखिथ'नाय जाबायलै दा थांफिनांसिगोन नङा दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय थांफिनसै आङो। ओरैनो थागारनाय जायो रुमावहाय बिदि खारबा देहाफ्रा मोजां जायो नङा होनबा।
नंगथ' आरो आंबो दिनैनिफ्राय खारनोसै इभिनिं वाक खालामसै।
अ फैदो दनै खारनो औ।
नोंथाङा ना जायो ना जायालै?
आं आं ना जायो बदि नाखौ। जाया बांसिनानो गिदिर गिदिर ना दंना जेरावहाय। सुवा फिसा फिसा फिसा जाया गिदिर गिदिर जायो सुखौ नागिरनो गोरलै जायोना। बे नाखौ जायो आरो ना आङो नोंथाङालाय।
आंथ' जेर जेराव नाय। याव बांसिन खु थायो बेखौसो आं गोथावसिन मोनो आरो आं होमबा नोंनि माने उल्थासो आरोना।
आदसा उल्थासो मोजां मोनो
औ
अ ओ
जेरै जापानि खावै ना
औ औ खावै
आरो जोंनिआव थेल ना फोरा दा फिसा फिसा जायोना जेरै ना बोथिया ना फिथिग्रि
औ औ
नोंथाङा ना फिसा फिसाखौ गोथाव मोनना ना मोना
ना फिसा फिसाखौ आं एबारनिफ्रायसो जाग्रा जादों आं गोदो गोदाय सुखौनो मोजां मोनामोन सुवा हाबलाङो होनना नाथाय सुवाबो जाजायो होननानै दासो मिथिदों आङो नोंथां दा आं जाग्रा जाबाय ओ
जाजायो
उम
आरो खुसिया दं ना खुसियाखौ जाया आरो नाथाय
ए खुसिया जायो आरो ना खुसिया माबानिफ्राय थोैनि थाखाय मोजां नालाय जायो आरो मोजां मोनो खुसियाखौ खुसियाव सुआबो गेजेरावल' सु थायोना बिसिना खुसियाफोरना
औ
सुआ खम थायो गुरै जायो बिसोरनि मोदोमफ्रा बिदिनो आरो मोजां जायो
आं माने खुसियाखो आङो सुखो आं उन्दैनिफ्रायनो बासि सुखौ
ए सुखौ बासि रोङा नालाय आं जाथारालोय आं ओंखाम ओंखामानो गुसु जालां जोबगोन आंना सु नागिर नागिर नागिरनो
आंना आंना थाब थाबनो जायो
ए नोंथा मा बुंदोंमोन खुसियाानि बारै
आं खुसियाखौ माने जिबौ बायदि मोनो बेनिखायनो आं जानो थाङा आरो
ए नोंगौथ' आरो जानायावबो बिदि दिनो खोमालै आंनि बाथ' आं जाफेराखैना जिबौ बिदिनो जागोन खोमा
मिथिला
उम थोस
नाथा नाथाय बे जिबौनाय नङा ना फ्राय जिबौ बायदि मोनो आरो आङो
औ बिथ' नंगौ
ओम माने गोलाव नालाय
उम गोलावबो जायो बिदिनो खेबसे आं गोदोहाय ए खुसिया हमदोंमोन आरोना बोरसिजों हायो खुसिया हमनायनि एसे कम्पिटिसन बायदि जालायोमोन ज'नो साबा स'यजोनजोंहाययो आंनाव मासे नांदोंमोन गोरलै गोलै लांफिनदोंसो गासिबो गाहायाव
एरा एरा
उम
आरो मा मैगंखौ गोथाव मोनो नोंथाङा
आङो माबा मा होना मोनलाय आलुखौथ' मोजां मोनखायो बेखौथ' मिथिखायो ओमफ्राय मैगं होनोब्ला मैगंआ माखौ मोजां मोनो आंलाय मैगङावलाय मैगंआ आं बेखौ मोजां मोनो मा होनो इयो ओ मा होनो लाफा लाफा मोजां मोनो ओमफ्राय मैथा बांगाल मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनोसै आरो माबा माबि ओंख्रिफोर दङ नोंहालाय माखौ मोजां मोनोबा
आंबोथ' बे गोथां मैगंफोरखौ बांसिन गोथाव मोनो आङो बे आलु आलुआलाय गोथावा नोखा आलुखौथ' जोङो गासै मैगंजोंबो लगायफाजाबनो हायो आरो लाइ लाफा आरो सजना लाउ लावआ माने लाव गोदैखौ गोथाव मोनो आरो नाथाय आं बै पानि लाव होगथाव मोना आरो खुमब्रा खुमब्रा गोखै होोगथाव मोना बे उम बे खुमब्राया दाउजों जोबोद गोथाव जायो आरो
नंगौथ'
न'नि दाउदों औ गोथाव जायो आरो मैथायाबो गोथाव औ
मैथायाबो गोथाव मैथायाबो गोथाव खुमब्रा मैथा मैथाफ्रा गोथाव जायो
मैथाजों बेदरजों गोथाव जायोना आरो मैथाजों न
औ मा होनो बै मा नामोनलाय मैथाजों आरो दाउ लकेला दाउ लकेला मार मोजां जायो मैथानोलै मैथानो खुमब्रा खुमब्रा खुमब्रा खुमब्रा जोंना
खुमब्राजों दा लकेलजों जोबोद गोजाव जायोथ'
औ न'आव थांबासो जानाय जायोलै
औ आरो गरसि लेस्राफोरबो दङ
औ गरसे लेस्राफोरबो दङ ए
आरोथ' आरो मा होनगोन मैथा बांगला बबे मोनसेयामोन गोसोया ना गोखाया गो गोखैया ना आरो मोनसे मैथा दंबाव ना जाया माहाय गोखैबो माय गोखाबो बेखौ मा होनोथाय
अ बेखौ मा मा होनोथाय मैथा
जोंनिथिंथ' मैथा गोखाखौननो होनो बेखौ
ए बे मैथा बांगोला माने गोजा खाालारा जायोना गोजाया
गोजाबो थायो गोथांबो थायो
औ
औ
बि आरो आरो आरो बिदिनो मा होनो माबा माबि ओंख्रि दङ ना जेरै मा नाजों मा ओंख्रिखौ बांसिन जायो नोंहालाय
आंथ' नाखौ मैथाखौ गोथाव जों मोना नङाबा बिलाहि
ए मैथाजों बिलाहि ए
खिन्थु आं नाखौ मैथाजों बांसिन गोथाव मोनो
मैथाजोंना औ नाखौ मैथासिम गोथावसिन मोनोथ'
ओ
नाखौहाय आङो प्राइस खालामना जायो बांसिन गोथावखौनो आं फ्रायावसो औ औ नाया बिदिनो दै सिङावबो बार लानो हायोना औ बि सिंनिफ्रायनो अक्सिजेन लायो नङा होमबा दै सिङाव थानाय बिसिना माबा गावसिनाव माबा थायोना बिसिना खोमा खाथियाव थायो
ह
नाफ्राबो मा गेदेर गेदेर ना दंलै जेरै सार्क वेल बेखौथ' जाफेरासै र दाबो होनसो दै माने होने माने दैमानिसोना बिसोर गेदेर गेदेर दैनि
आं माने बांद्राय गिदिर गिदिर औ आंबो बांद्राय गिदिर गिदिर नाखौनो जाफेराखै आरो
औ बिनो
माने जोंनि जागाफोराव औ माने जोंनि जागाफोराव बेफोरखौ जों मोनलोंबा ना
मोनना
मोजां जागोन खोमा ना मोजां जाया ना मोजां फरेन माने फरेन फ्रावथ' बेलेग बेलेग जायगाफथ' मा जानाय नुयोले आरो बे नानि बिदै नानि बिदैयाबो
औ
अबेबा मोनसे नानि बिदैआथ' मार दाम ना मा नाम मोनथाय केभियार
आरो ना बिदै थ' जों जायो नङा होनबा ओइ जोंनि जे फख्रिफोरनि नानि बिदैखौबो जों जायो
औ जायो जायो
बेखौथ' नानि बिदैखौ आं गोथावखौनो मोना
आरो नाथाय आं ना ख खर' जाया आरो आं ना खर' जानो रोङा
ना खर' आं जाफेराखै दाबो खर' जानो रोंमारा आरो आंबो आं लानजायखौ मानोबा गोथावसो मोनबो ख्रेम ख्रेम होनलायोना
अ अ लान्जायनि बे लासनिया फ्राय खालामबाला
अ
आंबो गोथाव मोनो बेखौ
आरो नाथाय आं खर'खौ जाफेराखै नाथाय मानसिफोरा खर'खौ बिदि सुपबो बानाय नायनानै लोङो ना
बिदिनो मेरला बेलेग बेलेक बेलेग धोरोमनि ना थायोलै बबा बबा नायाथ' बाहेरावबो ओंखारनो हायो कक्र दाइलफ्रा
कक्रदाइलाथ'ना नङादि
ना दैयाव थायो बियो अ दैयाव थाग्रा जुनार औ
सोरबा सोरबा थ' खासेवबो जायैनो खासेव बेदर नाथाय आं जाफेराखै
अ खासेव जायोथ' खासेव खबसे खबसेल' जाखांबाय आं खेबसेल' बिनि गोरा जायो ना
अ औ औ बेनि बे दाखोना नो
उम आरो अबबा अबबा नायाथ' कारेनटबो होबावसो
औ औ जेरै ना सिंगि
अ कारेन्ट सक होबावोसो सिंगि औ औ कारेन्ट होग्रा नाखौ माबा होनोमोन
औ बेबो गोलाव जायोना अ इंलिसावहाय इल होननानै बुङो
अ इंराजियाव हाय ओं
अ
मोजां आरो ना ना जाबाथाय देहाखौ थान्दा बानायो दै बुसथु ना थान्दा थान्दा जायो साननो बांसिन हायो आरो
आरो जों प्रटिनबो मोनोना बेफोर नाफोरनिफ्राय
गाथ्रि मोनो जेखौ मोनो खस्थ' जायो जों माबानिफ्राय बे भेजिटेबोलसफोरनिफ्राय बे नायावल' बांसिन मोनो बेखौहायो अमेगा थ्रि प्रटिनखौहायो औ नोंथाङा बुंबावदो खोमा नानि बारै
मा माने जोङो जानांगौ आरो नाबो जानांगौ बेदरबो जानांगौ गौ आरो बिदिनो ओ मा होनगोन गोथां गोथां मैगंफोरबो जानांगौ
औ
आरो नङाबा आरो पालसेस बै दालि बुट साना बेफोर ग जानांगौ